औ नोंथां
औ खथा
औ खोनादों नोंथाङो मोजाङै खोनादों दा
औ नोंथां खोना
होमबा जोङो जोंनि समाजावहाय जेनेबा ना खांख्राइ साम' बायदिसिना लायनानै जाफैनाय हुदानि बागै एसे सावरायनि नामा नोंथां
औ
ओरैनोथ' जोङो ना खांख्राइ बा बायदिसिना लायनानै बा गुरनानै जानाय हुदाया जोंनियावहाय माने सिगां समनिफ्रायनो फैफानाय जोङो नाफोर गुरैनाय बा लाइ नाय माब्रै लायो होनोब्ला जों नाफोरखौहाय दैमा बिलो फोरावहाय जेनेबा गुरनानै लायनाय हुदा दङ बेबायदिनो जोङो खेवालि जे फासि बेबायदि बिदि सानानैबो जोङो नाफोरखौ हमनाय लायनाय बेबायदिनो जानाय जोंनियावहाय हुदा दं आरो दैज्लां बोथोर फोरावहाय जेब्लानाखि दैफोरा देरनानै जेनेबा जाम्फ उफै दंग' बेफोरावहाय दैया जेब्ला जोंनियावहाय दैमा दं आरो दै बोहैनाय बेबायदिनो जेब्ला बेफोरावहाय दैफोरा थाङो होमबा नाफोरा दावखोयो ओरै दुब्लिनिफ्रायबो दैआ बोहैलाङोबा बे दैमाफोरनिफ्राय नाया दावखैयो। अब्ला बे ना दावखोनाय समावहाय जोंनियावहाय उम सेन ख'खा बायदि सानानैहाय बा हमनानैबो जानाय हुदा दं आरो सिगां समनिफ्रायनो। ओरैनो सेनखौ हायथ' जोङो नाफोर दावखोनाय समावहाय सानाय जायो। आथिखालावहाय माने सेनखौ दावखोनाय बा फासुयनाय मोननैथिंबो हाबग्रा होननानैबो सानाय नुनो मोनो। बा उम बेनिफ्राय जों ख'खा ख'खाजों जोङो ना ओंखारनाय समावल' जों सानाय नुनो मोनो आरो। जेब्ला नाया दावखोयो अं दावउखोनायनि उनावहाय जेब्ला दैया रानबोयो राननानै अखा हाफिनोबा मानि दावखोनानै थानाय ना फोरा दैमाफोराव ओंखारलांफिनो आरोखि। बे समाव ओमफ्राय जोङो नाफोरखौहाय ख'खा सानानै हमनानै जानाय हुदा जोंनियाव दङ।
आरो दैज्लां बोथोर समावहाय जोंनि बे दुब्लि बारिफोरावहाय बे रन्दै फिफांफोरावहाय बे दैमानिफ्रायनो गांजेमा फोरा बिरबोयो बिरबोनानै बिदै दैयो। दा बे बिदै दैनाय समाव उम बे बिदै दैनाय समावहाय जोङो बे बिदैखौहाय गांजेमाखौहाय नागेरनानै बाथोन देनानै जानाय हुदाबो जोंनाव दङ आरो। आरो खांख्राइ खांख्राइखौ जेनेबा सावरें बा रायखाङोब्ला खांख्राइखौ माने माखासे रोखोमै जों हमनानै जानाय नुनो मोनो। जेनेबा खायफाफोरा दैमाफोरावहाय दैमा रुगुंफोरावहाय खरनानै थानाय खांख्राइ खांख्राइ माने खांख्राइ गिदिद गोरलै बेबायदि थायो बिनि गेजेरावहाय खांख्राइ गिदिरफोरा बे दै जिंफ्राव खुरनानै थायो आरो बे खुरनानै थानायखौनो जों खदाल बायदिसिनाफोरजों जावनानै खन'नानै जों लाबोयो बे खांख्राइ गिदिर गिदिरफोरखौहाय। आरो बेबायदिनो फिसा फिसाफोरखौहाय जों मा खालामो ना गुरनाय आरिनाय बा दरज्ला हनाय आरिफोराव बे खांख्राइ गोरलै गोरलैखौ मोनो। अब्ला जों लाबोनानै बेफोरखौबो एसे बुरजा मोनोब्ला माब्लाबा मैथाफोरजों संनानै जा जानाय। बेबायदिनो माब्लाबा बाथोन आखारै जानाय एवनानै जानाय। बेबायदिबो जों नुनो मोनो खांख्राइफोरखौहाय।
ओं।
आरो जोंहा दंबावो मोनसे जेनेबा साम' साम' लायनानै जानाय हुदा दङ। साम'आवबो बुंनो थाङोब्ला माने सामुआबो गोबां रोखोमनि दं। माखासे रोखोमनि दं जेनबा जोंनि दैमाफोरावनो मोनो साम' गोलाव, साम' गुसुं, बेबायदिनो साम' लादाय मोनो साम' लादायफोरखौ बांसिन ओरै बिलोनि दुब्लिफोर दुब्लि बेफोरावहाय जोंनाव मोननाय जायो। साम' लादायखौहाय जों बांसिन खननानैनो लायनाय जायो आरो बेखौहाय जोङो जानोब्ला बिनि मोदोमखौहाय सिगां एख'नानै लाग्रोनानै मोजाङहै सुनानै मैथा बांगालफोरजों बा ओरैनोबो जों एवनानै जानाय आरिनाय जोंनावहाय हुदा दं। बेबायदिनो जोंहा साम' होनोबा साम'फोरखौहाय दैमाफोराव जों बांसिन ना गुरनायफ्रावबो मोनो। जेखायफोराव गाखोयो आरो खननानैबो जोंनावहाय लायो। बेबायदि आरो साम' गोलाव, साम' गुसुं बेखौहाय ओमफ्राय जोंहा मोनसे से जतनि साम' दंबावो बेखौ जों जुमाय खं होनो जोंनियावहाय। जायखौ जोङो माने जानोब्ला रुग्रोनाय जायो आरो बे बिखंफोरा जेब्लानाखि गावो होमबा जों बेखौ बोखावनानै सिङाव थानाय मोदोमखौहाय लानानै बेखौ जोङो एवनानै बा मैथा बांगालजों जानाय बेबायदि हुदा जोंनियावहाय दङ आरोखि। जेनेबा साम' खांख्राइ जानायफोरनि बेलायाव बेबायदिनो जोंनियाव जायो। नोंथांमोननियाव माबायदि ना साम' खांख्राइ बेफोरखौ लायनानै जायो?
औ नोंथां खोनादों। आङो दा जोंनि ओनसोलावबो बिदिहायनो नोंथाङा बुंहांनाय बायदिनो ओ जेरै जोंनियाव दा दैमा दङना बे दैमायावनो जोंहा ओ जेरै ना जानो गोसोब्लानो जोंहा बा साम' जानो गोसोब्लानो जोङो बिदिनो दैमायाव दसे ओ जेखाइ लाना बा जेंगाय जेखाय खबाइ बिदिनो लानानै जोंहा गुरैबानो जोंहा बोथिसे खौ मोनबोनाय जायो आरो ना बिदिनो ओ जोङो जेफोरजोंबो सानानैहाय जोङो ना फिथिखि ना गोलाव बे बेफोरबायदि बायदि बायदि नाथुर जुनाय बेफोरखौ जोङो मोनबोनाय जायो आरो बेजोंनो जोङो ओ जानो गोसोबानो जानो ओं ना गुरना लायनानै जाफैनाय जायो आरोना। आरो जोंहा दा खां ख्राय ओ खांख्राइ नागिरनाय होननानै बुङोब्ला ओ खायफा खायफा सुबुङा बिदिनो खदाल लानानैहाय खांख्राइ ओ जावहैनाय जायो आरो ना बिदिनो खांख्राइ जावहैनानै गोबां खां ख्राय मोनबोब्लाथाय ओ बेफोरखौ हा थाइ बाजारफोरावबो फानहैनायखौ जोङो नुनो मोनो। बिदिनो न'फोरावबो लाबोनानै मैथाजों ओ बा बिदिनो बायदि बायदि ओंख्रि मैगं फोरजों लगायनानै जायो बिदिनो बाथोनबो जानाय नुयो आरोना आरो जोंहा खुसिया बे खुसिया खौबो जोङो जावनानै लायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना बिदिनो ओ खुसियाथ' आथिखालाव गोबां दाम नङा होनबा? गोबां बेसेन गोसा। बिदिनो जोङो ओ बिदिनो ओ दैमा खाथि खाथि बिदिनो बिलोफोरावहाय खुसियाफोरखौ जावोबा गोबां मोनो आरो बिदिनो जावहैनाय जायो आरोना जोंनि ओनसोलावहाय बेफोरखौनो ओ आरो बिदिनो गोबां जोंहा एन्जरफोरबो जावनाय जायो गोदो गोदायहायथ' बांसिनानो जावनाय जायोमोन। नाथाय आथिखालाव गोबां खमायलांबाय आरोना बिदिनो गोबां सुबुङानो बा होलांग्रा जाबाय आरो गावबा गाव खामानियाव गोबां मुखुब जानानै थायोना आथिखालावहाय। ओ गोदोहायसो बांसिन बिदि खांख्राइ खुसिया बिदि जावनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन। जे आथिखालाव गोबां खमायलांबाय। दा बिदिनो नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जोंहा ओ माइ आलि आलि जोंनिया ओ सेन खखा सानानैहाय नाफोरखौ ओ जानाय जायोमोन आरो बिदिनो फानहैनायबो जायोमोन। ओ जोंहा दा बेयावहाय गोबां सुबुंफोरानो दैलां बोथोरावहाय एम्बुफोरबो थारनानै जायो। बिदिनो नोंथांमोननि ओनसोलावबो एम्बुफोरखौहाय बुथारनानै जायो नामा नोंथां?
औ नोंगौ जोंनियावबोथ' जायो। जानाय एम्बुफोरखौहाय मेसें बोथोरफोरावहाय जावनानै बा दैज्लाङावहाय बुथारनानै जानाय नुयो। बांसिन जोंनि गामियावहाय बिदिनो एम्बुफोर जानायखौहाय माने बांद्राय नुनो मोना आरोखि आरो सोरबाफोर बांद्राय बुथारहैयोब्लाबो एसे रायनाय आरिनाय इदि दङ' आरो जोंनियावहाय। ओंखायनो एम्बुखौ एसे खम जानाय नुनो मो मोनो खिन्थु जावनानै बा जानाय नुनो मोनो आरोखि। बुथारनाय समावहाय बांद्राय बुथारनाय नुनो मोना। ओरैनो गामि खाथिनि मानसिफ्रासो बांसिन बुथारनानै लांफैनाय आरिनाय बेबायदि नुयो।
उ
जोंनियावहाय जानाया जायो एम्फौखौहाय। खम बिबांनि मानसिफोरा जायो आरो।
उ
जोंनियावहाय ओरैनो आरो खुसिया हमनाय जेनेबा खुसिया जावनाय आरिनाय बेफोर दङ'। ओरैनो जोङो सुलिजोंहाय सुयो खुसियाखौहाय। जेनेबा फख्रि ओ फख्रि रुगुंफोरावहाय खुसियाफोरखौ सुनानै जेब्ला नाङो बेखौहाय सोरबाया थौलेबा बुरोबो। आरो जावोबो खदालजों जावनानै नुयो बेबायदिनो जों दैज्लां बोथोरफोरावहाय जेरावनाखि खु खुसियाफोरा थाथावथाव बेफोर जायगायाव जों बाथा बोरसि बाथा होनानैबो बे खुसियाखौ हमनानै जानाय हुदा जोंनावहाय दङ' नोंथां।
औ।
खोनादों ना? औ।
ओ खांख्राय, साम' बिदिनो बायदि बायदिफोर जोङो जायो नङा होमबा? जोंहा बिदि ओ गोदोनिफ्रायनो जानाय हुदा फोर दङ'। नोंथांमोननि ओनसोलाव दा बेफोरो खमायला लांनो हमदोंना ओ बिदिनो दाबो दङ' नोंथाङा एसे फोरमायना हागोन नोंथां?
ओरैनोथ' जोंनियावहाय सिगां समाव जेरैबायदि हमनानै जानाय हुदा दंमोन। उम। आथिखालाव बेफोरो माने गोबां खमिलांनायखौ जों नुनो मोनबाय।
जेनेबा बयबो माने गावबा गाव खामानियाव हाय बेस्थ' थानाय बा नांथाबनानै थानायखौ जों नुनो मोनबाय नालाय। दा बेफोराव हाय बांसिन गोसो होनाय आरिनायखौ जों नुनो मोना। साफा सानैया हमनानै लायो आरो माने बिसोरनो माने बि बिसिनिफ्रायनो बायस'नानै जानाय बेबायदिखौ जों नुनो मोनो आरोखि। थेवब्लाबो माने गासिखौबो जों बांद्राय एफाराब बेबायदि सिगां समावहाय जेरैबायदि लायनानै जायोमोन बेबायदि नुनो थांलिया आरो जोंनियावहाय।
जों बेखिनियावनो दोनथ' जासिनोन नामा?
होमबा नोंथां दोन्थ'नोसै नामा जोंहा समाबो जाबाय। औ।